खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ आं नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ नोंथांजों आं जोंनि बर'नि ओम ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन एसे जिखिनि मिथ थिगौ हागोन आरो एसेबां रोङा आंबो।
औ औ जिखिनि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोङो जेरै अनलाजों दाउ ओ सामजों सबाय बेफोरखौनो होनजायो आरो औ। अमाजों नारजि बेफोरनो आरो
औ औ।
बेफोरखौ आं एसे सिबां ओ माने सम फेरना मोनाखै थेवब्लाबो जि थिखौ इखिनिखौ आं सावरायनोसै नोंथांजों औ। जेरै दा अनलाजों दाउ संनो गोनांबोला जों गिबि गिबियावनो औ अनखौ ने माइरंखौ एसे सोमथनानै दोननाय जायो आरो सोमना दोननानै औ दसे जेब्ला एसे बुगागोन माइरङा रुइगोन अब्लानिया जोङो बेखौ देना लानाय जायो आरो गुन्दै खालामनानै आथिखालावथ' जोंनिया उराल राव देनाय जानला नल नखर नखरनो ओ दान्दिया सिम थाखायो बयनियाबो। बे मेसिनफोरजोंनो जों गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो। औ। जोंखौ गुन्दै खालामना लाय बियो अन गुन्दै। बेनि उनाव ओ। दाउ जेरै दाउजों संनोब्ला जों दाउखौ गिबि गिबियावनो औ‌ साफा खालामनानै बासिग्रोना ला बाय लानानै सुबाय सुनानै जोङो ओ साराय जानबाय। जाननानै बेयाव थाव होबाय आरो एसे थाव होनानै। बेनि उनाव बेदरखौ
औ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो औ।
राननायाव जोङो जा जा जायो माने मस स्ला ओ सामब्राम गु फुर‌‌ गोजाजा। ओ‌ बानलु जा जि ओ जेसेबां बा बाहाय जायो आरो जाय होजायो मस्लाखौ औ बेबायदि। दाउआव होनाय जायो आरो होनानै। फ्रामना लायो लानानै बेनि उनाव। जों बेखौ एसे आलादा मा बा दोनथनाय जायो आरो खांनानै औ खांना दोनथयो। बेनि उनाव जोङो। सारायाव दै होनानै। दैखौ गोदौ होनाय जायो आरो औ जेब्ला दैया गोदौगोन। अब्लानिया बै अन जे देना दोनदोमोन गुन्दै बिहु जोङो जेथिं जेथिं बांसिन गोदौवो बिथिं फ्रि फ्रियै सारना होनाय जायो आरो
ओ औ लोगोसे आरो सोरबा सोरबा गुन्दैखो दैजोंबो गलायनानै होयो
अ माने आलादा आला दा आरोना संनाया औ दा जोंनिथिंजाय ओ माबायदि सङो आं नोंथांनो बेखिनिखौ फोरमायदों।
औ
थिं गोबांसिन बेबायदिनो संनाय नुयो आरो गिबियाव दैखौ फुदुंग्रोनानै लायो जेब्ला गोदौगोन अब्लानिया बै अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रियै गारनानै होयो आरो बेनिफ्राय बेयाव संख्रै खारै बेखौ होयो होनानै खौ होखांनायनि उनाव जोङो
ओ
बुङो बै जे दाउ एवफ्राननानै गारना होनाय जायो आरो बेयाव गारना होना होनानै बेनि उनाव सागंदो सानाय जायो आरो
औ औ औ
ओमबानिया गथाखाया आरो सागंदो साना होयोब्ला औ बेनि उनाव एसे राननानै जेब्ला एसे गथा जागोन अब्लानिया जोङो बेखौ खांनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो संनाय नुनो मोननाय जायो जोंनिथिं।
औ-औ।
अ ओ बेनिफ्राय ओ सामुजों सबायाइजों संनो मोनफेरबाय नोंथाङा
औ-औ जाफेरनो मोनबाय औ संफेरनायाबो। द दे नोंथां।
औ-औ एसे फोरमायना होलाय अब्लासो नोंथांनिखौ। खोनानानै जाहाथे उनाव जोंबो। बेबायदि संनानै जानो हायो।
औ-औ ओ गिबियाव जोङो साम खौ। उ फुख्रि एबार दैमा-दैसा। ओ बेफोरबायदिनि। ओमफ्राय। ओ खननानै लाबग्रोनाय ज। जायो आरो। ओमफाय आरो। बिनि उनाव जों बेखौ एसे हुस। सोर ओ जेनेबा खननानै लाबोखांनायनि उनाव। हु हुस्रोनाय हुनांगौ जेनेबा साफा खालामनांगौ जाहाथे साम आव थानाय मैलाफोरा खारनायनि दसे गोबाव एसे हुस्रोनांगौ आरो खा। दा एबा मना बेफोरबायदि। फोराव लानानै। आदि आ। जेंफोराव लानानै। ओमफ्रायाय हुस्रायनाय जायो बेनि उनाव। बिनि बेयो एसे साफा जाबाथाय बिखौ हरसे सोमनानै दोनना दोन दोनो जायखौ जोङो। जागा जागानाय ना मा बेफोरबायदि बुङो आरो अ ओंखारो हा बायदिफोरा ओंखारो बिनि थाखाय आरो। ओ दसे मा हरसे सोमनानै दोनो दोमनाय जायो बिनि उनाव आरो बेखौ जोङो ओ साम'नि खिथौ उनथिं ओं बेखौ दान्नाय जायो आरो ओ खु यैथिं खुगाथिं दाख दाखोन जि थायो बे अ दाखोन खौ गारनाय जायो आर रो ओमफाय बेखौ जोंङो साफा खामखांनायनि उनाव एस-सा दैज मोजां जों साफायै सुबावो आरो गुन-हुयै हुयै सुबावो। जाहाथे बिनि मैला हा हाबनानै थानाय गाज्रिफोरा ओ ओंखारनायनि थाखाय दै मोजांजों जोंङो साबो साफायै मोजांङै सुनाय जायो आरो।
औे नंगौ।
उम आरो बिनि उनाव जों बेखौ सुखांनायनि उनाव ओ जों सारायाव जोंङो जेनेबा ओम अर साम'फोरखौ अर जों सों संबाथाय साबसिन जायो आरो अरदाबाव जोंनिया औ अरदाबाव सोंबा साब यो बेखौ एवनानै लाग्रो एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनांगौ ओ बेदरफोर बायदिफोर जेरि एवो बेफोर ना बेदर बायदिखो जेरैबो बेखौबो बिदिनो एवफ्रामग्रोना लानांगौ जायो। ओ साम'खौ गिबियावनो जोंङो एवफ्रामग्रोना लाबाय बिनि उन नाव आरो बिहाय ओ नोंङो मस स्ला-मस्लि ओ संख्रै बेफोरबाय दि बानलु ओ जिखिनि उम-उम मस्लाफोर खौ जोंङो ओंख्रिफोराव बाहायनाय जायो बेखौ होजायो। होबा मोजां आरो उम बेफोरखौ होनांगौ। हो-होयो आरो जोंङो उम उम ओ जाहाथे जे खा बांद्राय खारनाय मोना जेनेबा बिनि थाखाय होयो आरो गोथावसिनबो जानायनि। जागायहोनाय जायो। बेफोरबायदिनो संख्रिफोर होनानै एवफ्रामनाय जायो एस एयो एवफ्रामनानै एसे मोजाङै एवफ्रामनानै बेखौ बोखांनानै थोरसिफोराव बोखांनानै लानांगौ। जेनेबा जाय बहा दोनो आरो ओ खांनानै दोनथ'नांगौ बिनि उनाव आरो ओ सबाइखौ एसे एवफ्राम एवफ्राम दौवो आरो सोरहाबा एवफ्रामाबो ओमफाय ओमफ्राय दै खारैफोरखौ होयो। आरो इयावबो संख्रिफोर होयो बेफोरबायदिनो आरो एसे सोरबा बायदिया मस्लाखौ साम'आव बुजा देबाथाय बेहाय होला इफोरबायदि खामो आरो होनला ओमफाय बेखौ मोजां ङै गोदौ होनानै रुइहोग्रोनानै बिनि उनाव जोङो ओ मोजाङै रुइ रेबाथाय सागंफोरदो सानानै होयो। ओंख्रिखौ आरो सोरबा बिदिनो एसे गोबाव संनानै रुइहोनाय जायो। बेयाव आरो सामुखौ हो-होयो आरो साम'ओंख्रिखौ गोदौबाय थानाय समाव होयो। साम'खौ एवफ्रामना दोननाय साम' खौ जों बेयाव हो-होयो। आरो बेखौ दसे थानानै दसे जे मोजाङै गोजौ होबावनायनि उनाव संख्रि फालौफोरखौ नांनाय बायदि मोनाब्ला बोखांनानै दोननाय जायो आरो बेखिनियानो बे खिनिखौ आं मिथिगौ आरो। साम' आरो सबायनि ओंख्रिनि बागै दा आं नोंथांनि सिम उ मा होनो। मैथाजों खांख्राइ संनायनि बागै एसे मिथिनो लुगैदों
मैथाजों औ औ मैथाजों औ मैथाजों खांख्राइजों जोबोद औ गोथाव जायो
गोथाव जायो औ जानो बेफोरबायदि दाथ' आरो दैज्लां बोथोर ना खांख्रायफोरा मोनो बेफोरनि
बेबायदिनो खांख्राइफोरखौ जोङो दुब्लि बा दैखर हाखरफोरनिफ्राय जोङो हमना लाबो लाबनानै बेखौबो जोङो दै साफायाव सोमना दोननाय जायो आरो एसे ओ जाथे खांख्रायनि सिलाफोरा ओंखारलाङो होननानै नै औ बिदिनो सोमना दोनो दोननानै मैथायाथ' जोंनि न'खरफोरावनो थाखायो नालाय मैथाफोरा जोंनि गोबां गामि ओनसोलाव न'खर न'खरावनो थानाय नुसनाय मोनो आरो जोङो औ औ बेबायदिनो जोङो खांख्रायखौ दसे सोमखांनानै बेनि उनाव जोङो मासे मासेयै हमनानै साफा खालामना लानाय जायो आरो जोङो मादोबा हुनानै औ बि मैलाफोरखौ साफायै हुखना लानाय जायो आरो अ हुुना ला लानानै बिज्रिखौ जोङो ओ माने ससे ससे सेफायो जाहाथे बै मैथानि औ औ जेबा गोखैफोरा सिङाव हाबहैयो मेलेमाव माने गोथाव जायो ना जानो औ बेबायदि बिज्रिखौ ससे ससे सेेफायनानै बेनि उनाव संनो मोजां मोजाङै अदाबाव सानाय जायो। नै बेयाव थाव एसे होननानै औ बेबायदिनो जोङो खांख्राइखौ एवफ्रामग्रोना लायो आरो। बेयाव जों पियाज ओ बानलु अ सामब्राम हायजें बेफोरखौ बाहायो। जायो आरो हो
औ औ औ मस्ला होजायो।
खौ होनानै एवफ्रामबाय फ्रामनानै बेनि उनाव जोंङो ओ बेखौ मैथाखौ जोङो हानानै लायो आरो मोजाङै बा ओ गोबाङानो हायालासिनोबो एवनायखौ नुनो मोनो मैथाखौ।
औ औ औ औ।
बेबायदि हाया लासेनो किसुम औ ओरैनो औ गेब्ला खायो। बेयो ओरैनोबोला खिनाय जायो सोरबा बाहायोबो आरो बेबायदि साफाय सुना लायो हानानै लाना बिनि उनावबो एव फ्रामनाय खांख्रायाव खांख्राय एसेबा जे मोनबा माने बे मोनथारा आरो आधा जि जेब्ला मोनगोन अब्लानिया बैखौ होना होननाय जायो आरो मैथाखौ बेनि उनाव एसे प्रभाब होना होयो रुइनो थाखाय थाबनो रुइथो होननानै औ खोबाब नानै जों बेयाव दै होयो आरो नावमान। उ दै होनो होनानै नै संख्रै जे जे नांगौ होजोबनानै बेबायदिनो संनाय जायो आरो ओमबा एसेबां गोब्राब नङा
औ औ औ थाब जा
औ दे बिदिब्ला नोंथांजों राय्लायना औ जोबोर गोबां बाथ्रा मिथिबाय
औ औ दे समाबो जाबाय नोंथां जोंनिया दे